हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबरनाय थाबाय।
औ नोंथां।
औ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजोंनो आङो दा दान्दिसे सम बिगियाननि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङब्ला
औ सम दङ नोंथां।
औ दा जोंना बिगियान होनना बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदो गोदाय गोदो गोदाय जेबो बिदि बिगियाननि सोलोंथाइ गैयामोन नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोंहा आथिखालाव गोबां बिगियाननि सोलोंथाइ जाबाय। दा जेरैहाय जोङो बिगियाननि गेजेरजों गोबां ओ बिदिनो मबाइल फन गारि मथर बिदिनो बायदि बायदि। ओंखारनाय जाबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ दा नोंथाङा बे बिगियाननि सायाव एसेफोर माबाफोर फोरमायथि होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ
बिगियान होननानै बुङोब्लाथ' गोबां जिनिसफोरानो बिगियानजोंनो दिहुनजोबनाय बिगियाना बिगियान गैयामोनब्लाथ' बियो जानाय नङामोनबो जानो हागौ मानो बुङोब्ला बिगियानजोंसो गाज्रि नाय बिजिरनानै बानायनाय जायो मोजाङै जेरै लामाखौ होननो थाङोब्ला जोङो लामा मोजां गैयाब्ला आगोलनि बायदि अन्थाइ बालायाव दाबिनाय आरो हाब्रुजों सो जोङो थांनांगौ जायोमोन सिथेरला सिथेरलि आरो दाबिनानै गोलैलाबायनो नागिरोमोन दानाथ' बेफोरबायदि गैलिया नङा होमबा नोंथां?
औ
दानाथ' लामायाबो मोजां जाबाय बेफोरखौबो बिगियाना मोजाङै नायामोनब्ला लामाफोरखौ माबायदि फाहामनांगौ माबायदि खालामनांगौ आ गोलनिफ्रायनो जुदि बेफोरबायदिनो नायलाङामोनब्ला आगोलनि माने आगोलनि बायदिनो थालांगौमोन दा बेफोरबायदि नंलिया जेखि थाङा मानो लामाफोराबो मोजां जाबाय। आरो जोङो गोजान लामा हान्थिनो थाखाय आगोल आगोलथ बिगियाना दिहुना होननाय बे साइकेल ओंखारदोंमोन साइकेलाथ' दा गोबां मानसियानो साइकेलखौ सालायला जाहैबाय गारि दङ स्कुटि मटर साइकेल कार बेफोरखौसो सालायनाय जायो। दाना आरो गोबां गारि दंबावो दाना गारिनि आंखाल गैलिया बे गारिखौ जोङो बिगियानजों गारिखौ दिहुनामोनब्ला जोङो गोजान लामा हान्थिनो गोब्राब जागौमोन आरो गारिखौ सालायनो थाखाय पेट्रलजोंसो खारहोनाय जायो बे पेट्रल खौबो बिगियान जानो दिहुनबाय बिगियानजोंसो नायबिजिरनानै खालामबाय माबायदि गारिखौ खारहोनो हागोन आरो गारिनि इन्जिनफोरा बे बिगियानानो बानायनाय जाहैबाय बिसोरो बिदि दिहुनुनामोनब्ला जानो हागौ जोङो आगोलनि बायदि साइकेलजोंोंनो नङाब्ला थाबायनानैनो जोङो थांनांगौ जाहैगौमोन दा बेराम आजार जायोब्लाबो जोङो खहसैनो गारिजों थांनानै हसपि टालसिम देहा फाहामसालिसिम मोनहैनो हायो देहा फाहामसालिखौ बुङोब्ला दा देहा फाहामसालि गैयामोनब्लाबो जोङो गावनि बेमार खौ नायनानै लानो हानाय नङामोन आरो डक्टर डक्टरा डक्टरनाव गियान गैयामोनबा जेरै बिगियान बिगियान गैयामोनब्ला जोङो डक्टरनिफ्राय मुलै मुलिखौ खौबुथ' नायबिजिरनानैसो माया मोजां माया हामा बिफोरबायदि नायनानैसो बिगियाना दिहुनबाय आरो
औ
आरो जेरै जोङो आखाइफोर बायोब्ला एक्स्रे मेसिनजोसो नायनाय जायो बेखौबो एक्स्रे मेसिनखौबो आरो एक्सरे मेसिनखौबो बिगियानानो दिहुननाय जाहैबाय बेजोंसो जोङो माखिनियाव बायदो बेफोरखौ नायनानै मोजाङै बिसोरो नायना हरनाय जायो बिगि यानजोंसो बे मिसिंफोरखौबो दिहुननाय जाहैबाय आरो एक्सरे मेसिनजों लोगोसे गोबां मेचिन थायो हस्पिटाल जेरै एम आर आइ सिटि स्केन बेफोरबायदि खालामनाय जाहैयो बेरामि बेरामफोरखौ बेराम जानानै दङ सिङाव बेफोरजोंसो बेफोर मेसिं थाबासो नायना कारेन्ट कारेन्ट गैयामोनबा जों केेरासिनजोंसो जोङो सुनांगौ जाहैगौमोन। केरासिनजों लेम लेमखौबो बिगियान दिहुननायजोंसो जोङो सुनानै अर सुना आरो मोब्लिबखौ जोङो फोजोंनो हायो जेरै दा कारेन्टजोंसो जों मोब्लिबखौ मोब्लिबखौ फोजोङो आरो स्रां जाहोयो। खोमसि दरसियावथ' दा थानो हायिआनो जाहैबाय आगोलनि बायदि नंलिया दा। गासैबो कारेन्टजोंनो मोब्लिबखौ सालायनाय जाहैयो आरो गेसखौ बुंनो थाङोब्ला गेसआबो बिगियानजोंनो दिहुननाय गोबां मानसियानो गेसजोंनो सालायनाय जाहैयो जायफोरा गामि ओनसोलाव थायो बिसोरा बन थायो नालाय बिसोरा एसे खम सालायनाय जाहैयो गेसखो टाउन सहराव थानाय फोरासो गेसजों सालायनाय जाहोयो बेखौबो बिगियाना नायामोनब्ला नायबिजिरामोनब्ला माबायदि ओंखाम संनो संथावना गेसा माबायदिया जागोन बेफोरखौ बेसोर नायनानैसो दा जोङो गेसजों ओंखाम संनो हानाय जाहैबाय नोङा होमबा नोंथां औ नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो हागोन ना बिगियाननि सायाव नोंथां?
औ नोंथां हागोन ओ जोंहा दा बिगियान होननानै बुङोब्ला जोङो बिदिनो बिगियाननि गेजेरजों आथिखालाव गोबां ओ माइ हानाय ओ मेसिनफोर ओंखारबाय आरो ट्रेक्टरफोर ओंखारबाय बिदिनो गोबां गारि, मथर ओंखारबाय जोंहा गारि, मथरल' ओंखाराखै बिदिनो जोंहा जेरै कम्पिउटार ओ लेप लेपटप आरो मबाइल बेफोरखौबो जोङो बाहायनो मोनबाय नङा होनबानोथां ओ बिदिनो गोदो हाय जोंहा जेबो बिगियाननि सोलोंथाइ गैयामोन नालाय बिदिनो जोङो ओ साइकेलोंसो बा आथिंजोंसो जोङो दावबायनो नांगौमोन नाथाय आथिखालाव गोबां बेटारि गारि टेम्पु आरो बास बेबादि गासिबो ओंखार जोब नालाय बिगियाननि गेजेरजोंनो जोङो ओ दा बेफोराव गोबां ओ मदद मोनबोदों आरो आरो जोंहा लामा सामा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंहा। लामाफोराबो बिदि ओ गोदोनि दिनाव बिगियाननि सोलोंथाइ जेबो गैयामोन नालाय बिनिखायनो जोंना लामाया हाखर हुखर जानानै जोंहा बिदिनो गोओ लामा हान्थिनायाव गोबां खस्थ' मोनबोनांगौ जायोमोन आरोना नोंथां दा जोंहा बेफोरबाददि जेबो खस्थ' मोननांला जेरै जोंहा दा ओ पाखा रासता बानायनाय जाबाय जेरै बिगियाननि गेजेरजोंनो बिदिनो गोबां साइन्टिस सोरबा बिगियान सोलोंथाइ लागिरिफोरा गोबां बिदिनो गोदान गोदान ओ बिदिनो नियम दिहुनबाय बा ओ बुस्थुफोरखौ बानायनानै बिसोरो ओ दिहुननाय जाबाय आरोना बेनिखायनो जोंहा गोबां ओ दा गोबां मदद मोनबोदों आरो ओ दा जोंनो बिगियान सोल जोङो दा ओ गासिबो सुबुंफोरानो बिदिनो ओ बिगियाननि सोलोंथाइ लानांगौ आरोना अब्लासो जोंहा गोबां बिदि गोदान गोदान ओम बुस्थुफोर जोङो दिहुननो हायो आरोना नोंथां ओ बिदिनो दा ओ जेन'बा नोंथाङाबो बिदिनो बिगियाननि सायाव माइबा फोर सोलोंथाइ लायो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ जेरै जोङो कम्पिउटारखौ सोलोङो कम्पिउटाराथ' जोंनि जिउआव गोबोद गोनां गोनांथि जाहैबाय कम्पिउटार नङाबा दाना खामानियानो सोलिला जाहैबाय जेरै जोङो कम्पिउटाराव थांनानैसो जोङो गावनि आधार कार्डखौ बिस बिसोर सोलोंथाइ लानानैसो बिसोर कम्पि तार दखान गंसे बहायनानै बिसोरो जोंनो आधार कार्ड एकाउन्टस, ड्राइभिं लाइसेन्स आरो ट्रेननि टिकेट बुक खालामनाय फ्लाइटनि टिकेट बुक खालामनाय बेफोरखौ अनलाइननि गेजेरजोंसो बेखौ सोलोंथाइ लानानैसो अनलाइनि गेजेरजों कम्पिउटाराव खालामनाय जाहैयो आरोथ' गोबां जेरै जों संनाय खावनायनि मालखौ बुंनो थाङोब्ला दानाथ' गासैबो इलेकट्रिक जोंनो जेनेबा कारेन्टजोंसो सालायनो जानाय जाहैबाय इलेकट्रिक के थि अ
औ
औ जेनै जोङो संना संग्रा साराय एवग्रा साराय बेफोरखौबो बिसोरो अरजों माबायदि मिलायनो हायो जेरै प्रेसार कुकार बेफोर बेफोरखौथ' आगोलनिफ्रायनो नुनो मोनदों प्रेसार कुकारफोरखौ बेफोरबो बिगियानजोंसो दिहुननाय बेसोर दिहुनामोनब्लाथ' जोङो बिखौ मोननायानो नोङामोन आरो फ्लाकस जेरै दै गुदुंखौ जोङो दोनो बेयाव दैया गुदुङै थायो बोरै थायो आसरित नोङा होमबा बेखौबो बिसोरो गियानजोंसो नायबिजिरनानै बानायनाय जाहैबाय आरो आयनाखौ बुंनो थाङोबाबो आयनाया बिगियानजोंनो जानो हागौ बिसोरो माबा मोनसे साननानैसो आयना खौ बानायदों जेरै जोङो गाव गावनि मोखांखौ नायनो हायो जोङो देलायनो हायो जेरै देलाइग्रा मुवा पार्लवार
औ
बेफोरावबो खोनादोंना नोंथाङा
औ औ नोंथां खोनादों
ओ जेरै पार्लराव जोङो खानाय बोयोब्ला बे खानाय बोग्रायाबोथ' इलेक्ट्रिंकजों इलेक्ट्रिकजों सालायजानाय कारेन्टजों बेखौबो बिसोरो बिगियानजोंनो नायबिजिरना बानायनाय जाहैबाय आरो नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो हाबावगोनना नोंथां
औ नोंथां ओ जोंहा दा बुहुमाव जि ओंखारदों जि गोदान गोदानफोर ओ मेसिनफोर ओंखारदों बेफोरखौ गासैबो बिगियानगिरिफोरानो बानायनाय आरोना दा दा नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंहा दा ओ गोदो गोदायहाय जोङो बांसिनानो अरजोंसो जोङो अरजोंसो ओंखाम संनाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालावहाय गोबां सुबुङानो गेसजों ओंखाम संनाय जाबाय आरो ना नोंथां बिदिनो जोङो बिगियानगिरिफोर गैयामोनब्ला बिसोरो बानायामोनबा जोङो गेसजोंबो ओंखाम संनो हानाय नंङामोन आरोना बिदिनो ओ जोंहा जेरै ओ जेन'बा लामा सामा दावबायनाय हान्थिनायफोरावबो जोंहा बिदिनो बास गारि बा जोङो ओ स्कुटि बाइक बेफोरदि स'लायनायफोरखौबो बेसोरनो बानायो जेरै जोङो बेखौ खारनो थाखायबो जेरै पेट्रल नांगौ बेबादिनो बिसोरो ओ गोबां साननानै बा साइन्टिस फोराहाय बिदि ओ खालामनानै जोङो गारि मथरखौ सालायनो हानाय बा जोङो लामा सामा हान्थिनो हानाय बेफोरबायदि खालामना होदों आरो ना जोंहा गोबां हेफाजाब मोनदों बिगियानगिरिफोरनिफ्राय आ दा जेरै जोङो ओ बहाबा थांनो थाखायबो जोंनोथ' दा बास बा गारिफोरखौ जोंनो नांथारगौ नङा होमबा नोंथां जोंथ' आथिखालाव गोबां सुबुङानो बिदि ओ थाबायना बा साइकेलफोरजों जोङो थांनायखौ नुुनोनो मोनला आरो ना नोंथां
औ
आ आरो जोंहा बिदिनो गोबां मुवा बुस्थुफोर दं जेराव बिसोरो बिगियानगिरिफोरा जोंनो दिहुननानै होदों आ नोंथाङाबो माबाफोर आरोबाव मिथिबावगौबा नोंथांआ फोरमायना होजागोन
औ नोंथां जेरै जानबुंखौ बुंनो थाङोब्ला जों जानबुं गैयामोनब्लाथ' जोङो जेरै फन फनजों रायलायलायो बेफोरबायदिजों रायलायलायनो हानाय नङामोन गावनि दुखुखौ फोरमायनो हानाय नङामोन जेरै आलासि उलासिनो आरो माबा मोनसे खाम खामानिनि थाखाय सानदुंजोंसो जों फन खालामनाय जाहैयो गोजानाव आरो बेमार आजार नायनोबाबो जोङो डाक्टरनि नाम्बार थायोब्ला बेखौ नाम्बारखौ लानानै जोङो फन खालामनानैसो डाक्टरनावबो थांनो हायो बे दंना गैया जोङो नायनो हागोन ना हाया बे सम दंना गैया बेफोरबायदि जानबुं गैयामोनब्लाथ' जोङो गोजान लामा हान्थिनायाव गोब्राबबो जानो हागौमोन दाना जानबुंजोंसो जोङो अ' आंहा सम दङ नों फैजागोन होननानै दाना बेफोरबायदि बाथ्रा सोंग्रोलायनानैसो माबा मोनसे खामानियाव थांनाय जायो बा आलासि जानो थांब्लाबो जोङो खोन्थाग्रोनानै थांनाय जायो जानबुंजोंसो बे जानबुंनि हेफाजाब जोंसो जोङो फन खालामनानै थांनाय जायो ना नोंथां आरो जानबुंखौ सार्स होनो थाखाय चार्जार बि सार्जारखौबोथ' सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो बिगियाना दिहुननाय जाहैबाय बिसोरहा सोलोंथाइ दङ आरो बिगियानजों बिगियाना नायबिजिरनानैसो बे चार्जारखौ आरो जानबुंखौथ' दिहुननाय जाहैबाय
उम औ ओ नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबाय जों जोंनि सावरायनायखौ बे खिनियाव दोनथ'जासिगोन ओ जोंना समाबो जाबाय नोंथां जों बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'जासिगोन नामा?
औ नोंथां
औ दे